औ नोंथां
औ खोनादों ना‌ नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दायो?
दं ओरैनो नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथां आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथां
औ दा आ आं सावरायनो साननाय आयदायानो जाहैबाय जोंहा ओ माखासे बर' सुबुं फोरनि गेजेराव सुबुं फोथायनाय नि सोमोन्दै आं ओ एसे सावरायनो होनना सानदोंमोन आरो।
अ' सावराय जागोन नोंथां।
औ आथिखालाव माने सुबुं फोथायनाया बर' समाजाव माबायदि जायगा लानानै दंबा माबायदि गोहोम खोख्लैदों मोजां गाज्रि बेफोरनि सायाव एसे गुवारै सावरायनानै आं नोंथांनो ओ फन खालामनाय जाबाय आरो औ दा नोंथाङा सुबुं फोथायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायग्रोनानै होनो हागोन नामा आंनो नोंथां सुबुं फोथायनाय माखौ बुङो?
ओ सुबुं फोथायनाय माखौ होनो होनबाथ' जोङो डाइरेक्टनो बेबायदि बुंनो हानाय नङा। आ ओ जोङो बेखौनो बुंनो हागोन जे सुबुं फोथायनाया जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो दिनैसिम दं होननानै बुंनो हायो। मानो होनोबा जोङो गोदो गोदाय सुबुंफोरा गोबां फोथायनायजों माने गोबां खामानि मावबोदों। औ माने बेफोरा जाबाय जोंनि माने गोसोनि साननाय बा मानाय जेरैहाय जोङो खोथानि खोथा माबा मोनसे खामानिखौ जोङो मावनो लायोबा ओ बेखौ उमुख बारायाव बा बिदि बारायाव मावनो मोना बिदि बारायाव मावबासो मोजां बे फोरबायदि जों मोनसे फोथायनायफोरा थायो दा बेफोरबायदि फोथायनायखौनो जोङो सुबुं फो थायनाय होननानै बुङो जेरैहाय जोंनि ओ खायसे फोथायनायनि गेजेराव जोङो गनायजाथाव खायफाया गनायजाथावि बेफोरबायदिबो जों नुनो मोनो दा जोङो ओ हाब बा हुखाफोरावनो नुनो मोनो जे जोङो बुङो बे हाबाखौ मावनो मोना।
औ।
बेफोरबायदि सुबुङा बेबायदिखौ मावनो मोना बेफोर माने जोंनि जास्ट फोथायनाय। बेफोरखौ जोङो माने बेफोरखौनो जोङो फोथायनाय होननानै बुङो आरो दा नोथाङा बेफोरनि सोमोन्दै ओ माबायदि मोनथिगौ एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां आं आंनि फारसेनिफ्राय जाखिनो हायो नोंथांनो फोरमायनो नाजानि।
औ।
दा जोङो सुबुं फोथायनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा बेखौ जों मोन्नै मोननो हायो नङा होमबा नोंथां? मोनसेखौ जोङो मोनसेखौ जोङो खाना फोथायनायबो होननानै मोननो हायो नोंथां। बा खोमसि फोथायनाय। दा जों बैफोरबायदि खोमसि फोथायनायाव माखो माबायदि खौ बुंनो हायो होनोब्ला जोंहा गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय जोङो दायना फोथायनाय मा खासे मोदाय दाउदाय भुटफोरनि सोमोन्दै जोङो गोबां फोथायनाय मोनोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बेफोरबायदिखौ जों खोमसि फोथायनाय होननानैबो बुंनो हायो आरो नोंथां।
औ।
दा जोंहा सुबुं फोथायनाया जाहैबाय जोंनि सरासनस्रा सुबुंफोरा जिउ खुंनायाव बाहायनाय माखासे बैखौ मावनो मोना बैखौ मावोब्ला बेबायदि जायो होननाय गोबां फोथायनायफोर दङ'ना जेरै जोङो बिदिन्थि लानो हायो सैमा सैमाखौ बारनो मोना बा अर अरजों गेलेनो हामा गथ' थ'फोरखौ बुङोना जोङो औ बेफोरबायदि माखासेस ओ सुबुं फोथायनाया जाहैबाय जोंहा माखासे जाहोन आरो जाहोन गैयैबो थायो आरो नोंथां। औ दा बेबायदिनो जोङो जोंनि बर' समाजाव गोबां बिथिङावनो जेरै जों। ओ सुबुं फरायनायफोरखौ मोननो हायो जोंहा मोदाय दावदायनि बेलायाव जोंनि बर' सुबुंफोरा गोदोनिफ्रायनो। ओ मोदाय। मोदायखौ गोबां बा मोदाय बुहुत बेफोरबायदि इसोर सिबिनाया जोंनि गेजेराव गोबाङै जायगा लानानै। दङ होबा नोंथां।
औ औ नोंगौ नोंथां।
औ। दा बिदिनो जोंनि समाजाव गोदोनि समाव गोदोनि समनिफ्रायनो आथिखालसिमबो जों गुबुन बबेबा बबेबा। बबेबा जायगायाव नुनो मोनो जे जोंहा दायना फोथायनाय।
औ।
औ बे दायना फोथायनाया होननानै दायना फोथायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो मिथियो जे जोंनि समाजाव सोरबा सासे सुबुङा बेमार आजार जानानै बा थैनोसै सम सफैयोब्ला बा बेमार आजारा हामा हामा जायोब्ला बेफोरबायदि सुबुंखौ जों गाज्रि नोजोर नांदों बा सोरनिबा दायना रायनाय बायदिसिना होननानै।
औ औ नगौ नोंथां।
औ। बैफोरबायदिखौ बैफोरबायदिया जोंनि समाजाव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोदों हिसाबै जोंहा। समाव गोबां गुबुंले जायगा लानानै दं आरो जोङो बुंनो हायो जे नोंथां। आथिखालाव माने बेफोरबायदि थासारिया जोंनि जायगायाव बा जोंनि ओनसोलफ्राव सोलिबाय थानो नागिरो। जायगा जायगा गोबां माने खना खनला जायगाफ्रावनो।
औ नोंथां।
औ बेबायदि माने हाबाफोरनि थाखायनो जोंहा गोबां। दाय गैयै जोंनि बर' सुबुंफोरा आलाय सिलाय बुथारजाबाय बेबायदिबो जाथायफोरा जालांबाय नङा होनबा नोंथां औ। दा बेबायदिनो जोङो खोमसि फोथायनायनि बेलायावनो गोबां मोननो हाबावो जोंहा ओ सिख्रि सिख्ला दैथिंनाय बे बेफोरबायदि गोबां फोथायनाय दं। सासे सुबुङा जेबो ओ आन्दायनानै बा जेबो मिथिमोनै ओ आव फाव गैयै जानला मोनला हारसिङै बेराय। थिंलाबायनाय हाग्रा बारि फारसे थाबायथिंलाबायनाय गावनि न' सिनाय रोङै। दिगसिनायनो रोङै मानसि सिनायनो रोङै बेफोरबायदि जानानै जायफोर सुबुंफ्रा थाबायलाबायो हारसिंनो गोदाव सोराव बेरायलाबायो बे बेबायदि मानसिखौ जोङो। ओ सिखिरि सिख्ला दैथिंदों होननानै जोंनि सुबुंफ्रा बुङोमोन नोंथां। औ बेबायदिनो जोंहा आरो बुंनो हाबावो जोङो खोमसि फोथायनायनि बेलायावनो जोंहा माखासे। ओम खुद्रिनायफोरनि बेलायाव गथ' उन्दैफोरा खुद्रिनाय। जायोब्ला जोङो बेफोरावबो जोङो गोबां मा होनो। बायदिसिना नेमखान्थिफोर फालिनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो बे। बे फोरबो जोंनि मोनसे मोनसे फोथायनाय बा खोमसि फोथायनाय होननानै जों बुंनो हायो आरो।
औ।
औ दा बेबायदिनो सुबुं फोथायनायाव आरो जों मोननो हाबावो जोंहा गोबां सैमा। खौ बारनो मोना होननाय लोगो लोगो जोङो सासे गथ' उन्दैखौ जोङो मानो सैमाखौ बारनो मोना होनदों बेनि जाहोन थायो नङा होना नोंथां?
औ।
दा बे जाहोनानो जाहैबाय जोंहा सैमाखौ सासे उन्दै गथ'आ बे सैमा उन्दुना थानायखौ बारनाय लोगो लोगोसे सैमाया बै गथ'खौ अरनोबो हागौ नङा होमबा नोंथां?
औ।
दा बेनि थाखायनो बैफोर सुबुं फोथायनायखौ जोंनि बर' समाजाव ओ सोलिबोबाय थानायखौ नुनो मोनदोंमोन आरो जेरै अरजों गेलेनाय सासे गथ'खौ अरजों गेलेनो हामा मोनायाव हासुयो होननानै बुंनायनि जाहोना जाहैबाय जोंहा। ओ बे अरजों गेलेबाय थानाय समाव गथ'नियाव बोरैबा अरा खामनो हागौ बैफोरबायदि माने बादा होनाय होननानै जों बुंनांगोन आरो नोंथां। बेफोरबायदियाव जोंहा सुबुं फोथायनायनि गेजेरजों। औ-औ सुबुं फोथायनायनि गेजेरजों जोंहा ओ गोबां समाजाव गोदोनि समाव लेखा रोङाब्लाबो सुबुं फोथायनायनि गेजेरजों माने समाज दैदेननायाव जोंहा गोबां हेफाजाब होबोदों होननानै जों बुंनो हायो आरो
औ
सुबुं फोथायनायफोरखौ लानानैनो बेखौ मावनो हामा बेखौ दांना हामा होननाय बाथ्रानि गेजेरजोंनो जोङो गोबां गाज्रि खामानिफोरनिफ्राय बा मावनाङि हाबाफोर फोरनिफ्राय जोङो जोंनि सुबुंफोरखौ मोजां लामाथिं लाबोदों बा समाजखौ बेबायदिनो जोंनि गेदेर गोलावफ्रा दैदेनबोदों होननानै जों बुंनांगोन आरो नोंथां
औ नंगौ
दा बेबायदिनो आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों जे नोंथांमोननि ओनसोलथिं बेफोरबायदिनो सुबुं फोथायनाय मा माबायदि सुबुं फोथायनाया आथिखालावबो दङ बा माबे माबे सुबुं फोथायनायफोरखौ नोंथाङा आथिखालाव नुबांनो थांला बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोना आंनोबो
ओ नोंथाङा बुंनाय बादिनो जोंनि ओनसोलावबो बे एखेखौनो बुंनांगोन जोंनि गेजेराव सुबुं फोथायनाया गोबां माने गोहोम गोग्लैयो जेरैहाय जोङो ओ बुंनो हायो जे ओ हाबा हुखा बेफोरबायदियाव जोङो हिनजाव गोदा दान नायनो थाङोबा लामायावनो औवा दाननाय नुलांनो मोना आ दै हाखालि नुलांदों मोना ओमफ्राय आरो जा मा होनगोन बेखौ ओ न' लिरनाय नुहैनो मोना बायदिसिना बेफोरबायदि आरो दा बेफोरबायदिया जोंनि गेजेराव फोथायनाय मोनसे दा बेजों मा जागोन मायाव मा जामारगोन बो जों डायरेक्टलि मोनथिया दा गोदो-गोदाय जोंनि बेखौ बांसिन मोनैयोमोनबाबो आथिखाल माने इसिबां बेफोरबायदि नुनाया एसे खमिदों आरो जे माने मानो होनबा जोंनि गेजेराव दायोथ' हिनजाव नायहैनाय बेफोरबायदिया गैयाखौनो बुंनांसिगोन आथिखालावथ' बांसिनानो गोसथोलायनानै हाबा जायो नालाय
औ
औ बेबायदिनो आरोबाव आ मोनसे खोथा बावसे जोङो इसिङाव सेन्देल सोनो मोना मोदाय अरो औ दा बेखौ जोङो नायनो थाङोब्ला बे जोंनि मोनसे सुबुं फोथायनाय नङा होमबा दा बेखौ जोङो आरो मोनसे नोजोरजों नायबावनो हायो जे सुबुं फोथायनाय बाबो जे ओ मा जागोन बेखौथ' जों बेखौ मिथिखायासै नालाय गोदो-गोदायनि दिनाव दा बेखौ जोङो बिगिनार बिगियानारि नोजोरजोंबो नायनो हायो एसे मानोे ओ इसिङाव जुदि सेन्देल सोयोबा मा जागोन जे इसिङावनो जोंनि गासिबो जाग्रा मुवा गासिबो ओंखाम-ओंख्रि गासिबो बेयावनो थाजोबो दा जोंनो सेन्देल सेन्देलखौ जोङो जानला मोनला जायगायाव थांनायाव गाननानै थाङो जे बेयाव माने गोबां ले थ्रा बायदिसिना बेक्टेरिया बिजानु बेफोरबायदि जों गानानै फैयो दा बे सेन्देलखौ जोङो इसिङाव सोयोबा बे बेक्टेरिया बिजानुफ्रा जोंनि इसिङाव हाबफा देरो। दा बिदियाव जोङो बेयो माने ओ जोंनि बेक्टेरियाफ्राथ' बारमणडल जों सो गोरोबफानानै थायो नालाय थामाने बेबायदियाव जोंनि बै लेथ्रा बिजानुफ्रा माने ओंखामजों ओंख्रिजों बा जोंनि जाग्रा मुवाफोरजों गोरोबफागोन मागोन बेखौ जों ओ नायनो हायो जे माने जोङो बे मोनसे सांग्रांथि जे जों
औ
सिङाव सेन्देल सोआबा बे मोननि जोङो बे मोनसे खैफोदनिफ्राय रैखा मोननो हायो। बेफोरबाय दिनो जोङो ओ जिबौ बारनाय नुबा गाज्रि जायो थाथ'नांगौ बेफोरबायदि होनना दा आं सानो जे जिबौ बारनाय नुबा गाज्रि थाथ'नांगौ बारस'नो नाङा बै समाव होनो माने मोनसे खोथाया बेनो जे जोङो जिबौ जिबौआ मोनसे गिख्रांथाव जिबि होननानै बुंनांगोन बिस गोनां। दा जोङो बे जिबौआ बारना थानाय समाव लामा बार सबाय थानाय समाव जोङो जुदि बारना होयोबा बै समाव जुदि जिबआ जोंखौ सौ नानै माबा मोनसे खालामोबा सौवोबा बा अरोबा जोंनि खैफोद जागोन बे बेफोरनि सांग्रांथिनि थाखायनो आंनि नोजोराव माने बेफोरखौ लाबोदोंमोन जानांगौ जे जिबौ बारबा बारनो मोना बारस' नो मोना बेफोरबायदि होननानै मानो होनबा जोंनि गेजेराव गोबां रो खोमनि जिबौ थायो बे जिबौआ बिस गोनां बा बिस गैया बेखौ जोङो नुनानै मोनथियासिनो बेनो हाया। दा बिनि गेजाव जि बारस'ना होयोबा बिस गोनां जिबौ जाफ्लाङोबा जोंखौ सौवोबा जोंनि जिउआव खहाबौ जानो हागौ बेफोरबायदिखौनो आं बुंनो हायो आरो नोंथां
औ दा नोंथां बिदिब्ला
औ
औ जोंहा ओ सुबुं फोथायनाया जोंनि समाजाव गोदो गोदाय माने समाज सामलायगिरि महरैनो बाहायजादोंमोन होननानै जों बुंनो हायो थोंजोङै बुङोब्ला आथिखालाव जोंनि सुबुंफोरा साननाय हनाय गोरों गोरा जानाय लोगो लोगो सोलोंथाइ लानाय लोगो लोगो जोंहा मानो होननानै सोंथि दैखांनाय फैबाय माखासे फोथायनायफोरखौ जों फोथायलिया बेख बेखौ उमुख खालामबा मा जायो जेबो जाया होननानै जों माने माखासे बिगियानारि नोजोरजों नायनानै जों हमदांनो हाबाय जे बेयाव जाहोन दङ उखुग खालामोबा उमुख बिनि थाखायसो बेखौ बादा होदों आथिखालनि सुबुंफ्रा माने बैफोरखौ मोनथिखानाय जानानै फैबाय नङा होमबा माखासे जाहोन थानायफोरखौ जोङो नुनो मोनबाय बिनिख खायनो जोंनि सुबुंफोरा बेफोरखौ फोथायनोबो गोब्राब मोनसै आरो फोथायनानैबो लाखाला बेनि थाखायनो माखासे फोथायनायफ्रा जोंनि बर' समाजाव आथिखालाव बाहायजाला बा गोमालांबाय बे फोरनि जाहोना बेनो आरो नोंथां नाथाय दासिमबो जोंनि गेजेराव माखासे गोबां फोथायनायफोर दङ जायफोरखौ जोङो माखासे जाहोनफोर मोननो हाया बि गियान आरो नोजोरजोंबो बेफोरबायदि फोथायनायफ्राबो जोंनि समाजाव दासिमबो दंबावो आरो नोंथां दा इयुनाव बेफोर फोथायनायफोरा ओ थांनानै थागोन ना थाला आं बेफोरनि सोमोन्दैथ' दा बुंनो हाला जाहैबाय
औ
औ दा बेबायदिनो जोङो नोंथां ओ जोंनि सावरायनाया आयदाया दंबावोमोनब्लाबो जोंहा सम थोयि सम गैयिलाय जोङो दिनैनि बे सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथसैनामा नोंथां?
औ जागोन दे होमबा नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।